हेल'।
औ हेल'।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ दासान्दि ओ दंथ'यो आङो ओ ओंखाम संगासिनो दङ आङो बिनिफ्राय बिदिनो बनखौ सुगासिनो दङ बिदिनो मबाइल नायगासिनो आरोना दसे।
औ ओ नोंथाङा आंजों फन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
ओ औ दासान्दि रायज्लाय जागोन दे दसे सम
औ ओ बिदिब्ला जोङो आबादनि सायावहाय सावरायनोसै।
औ औ औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा ओ। आबादनि जौगाथायाइनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ औ हागोन। ओ आबाद जौगाथायाइ होनना बुङोबाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जेराव जोङो ओ आबादा माबायदिहाय दिनै जौगाबोखोबा जों मा रोखोमनि आबाद मावबोयो? जोंहा जौगा नाथाय आबाद होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा माइ आबादफोरखौ बांसिनै मावोमोन। माइ बेसर बेफोर जोंहा दंबोखायो जिहेथु नाथाय दिनै जोङो बेफोरखौ जोङो दिनै जौग नाथाय होनना बुङोब्ला जेराव जोङो गोदोनि समाव जोबोर खम बिबांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। लोगोसेनो जोङो ओ जाबायदि जोङो हासार नांगौ बा जाबायदिहाय जोङो मुलि आरि होनांगौ जोङो जाबायदिहाय फुर सुयोब्ला बेवहाय जोङो जेरैबायदिहाय आबोर लानांगौमोन जोङो आबादफोरखौ बेफोरबायदि जों गोदोनि समाव आबोर लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो जौगा थाखोनि जों आबाद होनना बुङोब्ला जों बायदिसिना दिनै जोङो वाटार मिलिन जायखौ जों परमस होनना मिथिनाय जायो दिनै जों ओरैबायदि बिथिङाव जों दिनै बाजि बिघा दाइनजि बिघा जौसे बिघा हलागै जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोङो बेफोरनि गेजेरजों गोबां बिथिङावनो जोङो माब्लाबा समाव जोंना इसेबां रां मोनाब्लाबो जोङो नाथाय जोङो जौगा थाखोनि बेवहाय फैसा आरजिनाय खौ जों नुनो मोनदों रां आरजिनायखौ जेराव जोङो ओ गोबां बिथिङावनो जों जेराव जोङो जों मबाइलफ्राव जों नुनो मोनो। बांसिनानो आंथ' थांनानै नायाखै जिहेथु जोङोह बे आबादखौ आं इसिबां गुवार गुवार मावनायखौ नाथाय जोंनि जा जोंनि हारिनि सुबुंफोर दङ बिस बिसोरो गोबां बिथिङावनो जों दिनै गोबां गुवार गुवार बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोङो बेवहाय ओ गोजौ गोजौ मन्दाब खालामनाय जायो जोङो जेराव जोङो गिबियाव बे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो हालेवग्रोनानै लानांगौ हालेवग्रोनानै लानानै जोङो बिदिनो जोङो गोलाव गोलावनो बेवहाय जोङो मैगं जावफ्लेनाय जोङो मण्डाप बायदि खालाम लांनांगौ जेराव जोङो ओ दुब्लि फोथाराव जों आलि होयोना बेफोरबायदि आलि बायदि माने एसे गुवार गुवारै जोङो बेयाव जाहाथे जोङो ओ थरमुस बा वाटारमिलननि बेगरखौ होनो हायो जेराव जोङो बेवहाय ओ प्लास्टिकखौ बना होयो जाहाथे जोंहा जेबो ओ हाग्राफ्रा रज'नो हाया ओमफाय बेवहाय जोङो ओ प्लास्टिकखौ थुफ्लंनानै बेवहाय जोङो ओ बेगरख खौ गारनानै जोङो फोना होब्लानो बेयो रज'लाङो आरोना बिदिनो लासै लासै फिथाइफोरा थाइबोयो जेराव जोङो दाइनजि बिगा गाहाम जुदि मावोब्ला जोङो बेवहाय जोङो थाइसे फिथाइयावनो दिनैनि समाव जोङो सेजौ बाजि बा बाजि जौसे इनि गेजेराव सोलिखायो आरो ना अब्ला जों बेसेबां फैसा मोनगोन बिसेबां दाइनजि बिगा गाहाम मावोब्ला अब्ला जोंनि बर'फोरखौ ओरैबायदि मावनाय नुदों जोङो जेराव जोङो लस जायो ब्लाबो दिनै सोरबा बुङो जे जोंहा गोबां गाज्रि जाबाय ओ बायदिसिना अखा हानानै बा साप्लााय गैया बायदिसिना मायबाफोर बाथ्रा फोरमायनानै सेवांजोब्बाय माबा जोब्बाय होनोब्लाबो जोंहा थामजि ब्रैजि लाख लां रांखौ ओरैनो मोनखायो बिसोर माने बा जि रां ओ नो जि रां माने माबाखौ जि लाख रांफोरखौ ओरैनो मोनखायो अब्ला बिसोर जुदि मोजाङै बिथिङाव जुदि जोङो ओ फाननो हायोब्ला बिसोरो अब्ला दिनै बिसोर गोबां दाइनजि गुजि लागाव लासै जोङो ओ आरजिनायखौ जों नुनो मोनो जोङो दिनै जौगा थाखोनि आबाद होनना बुङोब्ला जों दिनै ओ दिनैनि समाव जों लाइ आबाद मावनाय नुयो जों बेसर आबाद मावनाय नुयो जेराव जोङो बेसरफोरखौ जोङो ओ जोङो जानो थाखाय जेब्ला जों गाहाय गाहाय एसे जौगायो अब्ला बेखौ जों जानो थाखाय सुनानै जोङो फानहरनायखौ नुदों गोबां जोङो ओ नुनो मोनदों बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां फैसा आरजिदों दिनै लाइ लाइफोरखौ फुनानै दुन्दियाफोरखौ ओ बिदिनो गोबां फानहरनायखौ नुदों गोजान गोजान जायग राव साप्लाय हरदों जेराव जोङो गोबां बिथिंनि ओ जौगाथाय आबाद मावनाय जेराव जोङो बायदिसिना मुलि आसार होननानै हास सार होननानै जोङो ओ गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनदों लोगोसेनो दिनै ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु ओ दिनै जोंनि गेजेराव ओ स्ट्रबेरि स्ट्रबेरियाबोथ' जोंनि गेजेराव जौगा थाखोनि आबाद जानानै फैदों दिनैनि समाव ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों? दा जोंनोंसोरनि जा बेसेबांसो दाम लायो बा आबादखौ मावो ना मावा नोंसोरनिथिं?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय स्ट्रबेरि होगायनाय आबाद मावनायखौ खोब खम नुनो मोनो मानो होनबा जोंनि ओ जोंनि जा आबाद मावग्रा फोथार बेयावहाय बे आबाद खौ बांद्राय जाया होननानै माने जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बे आबादखौ मावनाय जाया ओरैनो मैगं थाइगं आरो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंखौ जोंनि ओनसोलाव खोब मावनाय जायो ओ जेरै दा स-सबाइ आलु बेस सर बेफोरखौ गोबां मावनाय जायो आरो लाइ लाफा ओ बेफोरबायदिनो मुला कबि बेफोरफोरखो गोबां रोखोमनि मेगंखोनो माने मेसेङाव मोननाय दैलाङाव आव मोननाय गोबां रोखोमनि आबादखौनो जोंनि मैगंनि आबाद खौ मावनाय जायो जेरै जोङो ओ बेसरखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो फिसा समावहाय फुनानै फाजि जाजायो आरो जोङो बेखौ फानहरनोबो हायो आरो बेस बेसरनि बेगरा ओ जोङो बेसरनि बेगरखौहाय बेफोरबायदिनो फोराननानै जोङो थावबो फेरेदना लानो हायो
औ औ औ
औ जेरै बेसरनि थाव लकेल थावआ गोबां बेसेन दाम बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो लकेल गायनाय बेसर नि आबादनि थावखौ बांसिन दाम बारा लायो होननानै बेफोरखौ जोङो आबाद मावनाय जायो आरो बिनिफ्राय सबाइ आलु बेफोरखौबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेफोरबायदिनो दुन्दिया आरो जोङो सबायबिमा फथल खुन्दुलि बेफोरखौ गोबां रोखोमनि आबादखौनो माने जोंनि ओनसोलाव खोब जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जाग्रा फिथाइ सथायनि जाग्रा फिथाइ सान थायनि होनोबा जोङो नोंथाङा दहाय फोरमायदोंमोन औ थुरमुस बेफोरबायदिनो बेफोरखौबो गोबां रोखोमनि आबाद मावो थुरमुस गायनोब्ला जोंनो एसे हा बोरि नांगौ
औ औ
ओ जोंनि ओनसोलाव माने बांद्राय हा बोरि गैया बेफोरबायदिनो दलहा बिनिखायनो थुरमुस खौहाय गायो गायनाया अब्लाबो एसे खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव दायो स्ट्रबेरि गायनाया खोब खम बिनिखायनो दामाबो गोबां बेसेन गोसा आरो बायनो जोङो माने बायनानै जानो हायि बादिनो दाम लायो आरो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फान फैनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ जिहेथु औ नंगौ बेफोरखौथ' जोंनि जायगायाव एसेबां गायनाय जाया अब्लाबो नाथाय जोङो माब्लाबा सम नुनो मोनो जिहेथु सोरबा सोरबा गायो बिसोर गायनो गायोब्ला मोजां जायो होननानै नाथाय बेखौ आबोर लायोब्ला मोजाङै अब्ला जोंनि जायगायावबो जागोन जुदि जोङो मोजाङै मेदिसिन फोरखौ बाहायोब्ला जोङो बिगियाननि गेजेरजों जुदि जोङो आबादखौ मावोब्ला जोंनियावबो जोङो फिथाइ सामथायफोरखौ मोजाङैनो मोननो हागोन जिहेतु दिनै नैजौ थामजौ बेफोरबायदि ब्रैजौ केजियावनो ब्रैजौ गाहाम लायो अब्ला बेफोर बां दिनै जोंनि समाव जोंनि गेजेराव ओ गोबां दाम रां आरजिनो हायो बेफोरखौ जुदि जों मावोब्ला दिनै मावो गोबां बिथिङाव जों ओ क'क्राझारफोराव जों मावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो रां आरजिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे जों दिनैफ्राय ड्रागन फिथाइ सामथाइ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो ड्रागनखौबो जोङो नुनो मोनो जोंथ' ड्रागन होनना बुंब्ला जोङो जेब्ला जो मबाइल बेखेवनानानैनायो अब्ला जोङो बांसिनानो माने ड्रागन आबादखौ माव माव मावो होनना फोरमायखायो आरो ना जेनेबा बेवहाय जिहेथु जोंहा थाइसे फिथाइयावनो जोंहा नैजौ गाहाम लायो सेजौ गाहाम लायो जोंहा अब्ला जोंहा बेसेबां रां आरजिनो हाग गान जों जुदि बेखौ जुदि जों बिगासे जुदि गायनो हायोब्ला जोङो बिगासेयावथ' जोंहा जों जुदि दड्रागनखौ गायनायखौ जों नुयोब्ला जेराव जोङो मोनसे पाखा खुन्था बा औवाफोरखौबो होजायो जिहेतु जोंङो खुन्था गायना लायो ओमफ्राय गोजौआव मोनसे टायार दोननो हानाय बायदि घाट बानायनानै जोङो ओ गोजौआव टायार लागायना होयो। ओमफ्राय बिदिनो जोंङा द्राग अनाथ' जोंहा जिहेतु मोनसे केकटास बायदिसो जेराव जों बेखौ जुदि गाहायाव गायना होयोब्ला लासै लासैनो दावगालाङो लोगोसेनो गोबां ओ फायस्रा स्रा जानानै बेवहाय बुरजा फिथाइ थायो जोंङो फांसेयावनो जोंङो माब्लाबा समाव जोंङो थाइब्रै थाइबायाथ' थाइखायो आनो जेर बुरजा जुदि मोजां जायोब्ला। ओ हासारफोरखौ जुदि मोजाङै होयोब्ला जोंङो जिबा नैजिथा जुदि फिथाइ मोनोब्ला अब्ला जोंङो द' फुट द' फुट बा स्नि फुट गोजान गोजान जुदि जोंङो फांसे गुबुन फांसे गुबुन फांसे बिदि जुदि गायलांबाय थायोब्ला लारि लारि बिगासे हायाव अब्ला जोंहा बेसेबां जोंङो फिथाइ मोननो हागोन बा जों बेसेबां रां आरजिनो हागोन। जुदि जोंङो मोजाङै आबोर लानो रोङोब्ला आरो जोङो लोगोसेनो हाखौबो जों नायनानै गायनो रोंनांगोन नोंथाङा दहयै फोरमायनाय बायदि जिहेथु नोंसोरनि जायगायाव
ओ स्ट्र'बेरिफ्रा इसेबां मोजाङै जाया होननाय बायदि जों जुदि बेफोरखौ मावनोब्ला एसे गोजौ हानांगौ जेराव जोंङो गोजौ हा जायोब्ला एसे मोजांसिन जायो जिहेथु जोंहा दैफोरा जाहाथे लोमनो हाया बेनि थाखाय ओ दा बेफोरबोथ' जोंनि गेजेराव गोबां ओ एक्सपेनसिभ जा दङ बेफोरखौ बायनानै जानो हाथावै होननाय बायदियानो जाना‌ दङ। लोगोसेनो नोंथाङा मा माबाफोर बुंनो सानदों नामा दिनैनि जा लाइमोन आबादारिफोर जों ओ बिसोर जुदि जौगा थाखोनि आबाद मावनोब्ला आरो रांखान्थि आरजिनोब्ला माबायदिहाय खामानि मावनांगोन होननानै सानो नोंथाङा
औ आं सानो लाय फोरा ओरैनो थायो बा फरायनायफोरखौ फोजोबनानै जुदि ओरैनो थायोबा औ बेफोरबायदिनो जाग्रा ओ मुवा बेसादफोर ओ जेरै स्ट्रबेरि आरो तुरमुस बेफोरखौ गायनानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। बिनिखायनो दड्रागन औ बेफोरखौ जोंङो ओरैनो थास्लाय स्लाय जुदि आबाद मावोबा खोब गोजोननायखौ जोंङो मोनो आरो।
औ औ औ औ जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला ओ बेखिनियाव दोनथ'लायनिसै नामा नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां
औ औ
नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय
औ औ गोजोन्थों
दे नोंथां